हेलौ!
औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा मावगासिनो?
ओ दायोथ' आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
अ नोंथाङा फ्रि दङब्ला माने आं नोंथांजोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोाय होननानैसो नोंथां नाव फन खालामनाय जादोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां। नोंथाङा बिदिब्ला आयदाखौ
जोङो माने औ। औवानि बागै जोङो फंनैसो खोथा सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ जोंना औवा होनोब्लाथ' जोङो ओ सिगांनिफ्रायनो जोंनि दानिल' नङा सिगांनि गोदो गोदाय आबै आबौ औ मोननि समनिफ्रायनो माने जोङो औवाखौहाय बांसिनै जोङो बाहायबोनायखौ जों नुखायो जेरै न' न'निफ्राय लानानै न' बानायनायनिफ्राय लानानै जोना ओ माखासे संनाय खावनाय जेरै न'आव बाहायनाय माखासे आगजु नैफोरखौबो जोङो फारसेनिफ्राय जोङो औवाखौनो बा हायनाय जायो बेनि बागै ओ सावरायनोसै। ओ जोंना बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो औवाखौ गोदो समनिफ्रायनो माने जोङो न' बानायनायावबो जों बाहायोमोन गिबियावनो। जोंना माखासे न'नि इन्जुरफोर बानायनाय ओ जेनेबा उखुमाव हाय दानियासो जोङो मा होयो थिंनि बानायो सिगांनि समावथ' जोंनि थिंनि नङामोन नालाय ओ थुरिनि बा जिगाबनि बा थानाय हाग्राफोरनि नैबेफोरनिसो जायोमोन नालाय बेवहायबो जों माने औवा होनानैसो जों औवाजों खायोमोन आरो
औ
औ आरो जोंना माने जा आबाद मावनाय आबाद मावनायावबो जों माने बेरा दुमना होनाय जायोमोन जाहाथे जोङो जोंनि आबादखौ माने ओ मोसौ मोसा बा बोरमाफ्रा माने जोंनि आबादखौ नस्थ' खालामहैया बा जाहोया बेनि थाखाय जों माने औवानि बेरा दुमनानै दोननाय जायोमोन आरो आरो जों न'नि न'नि सोरगिदिंबो जोङो बेराद दुमना दोननो मोन आरो जाहाथे जोंनि जा बारियाव थानाय मै गं ओ बा माबा मोनसे गायनाय नैफोरखौ माने ओ जायैनि थाखाय आरो
औ
आरो जोंना दङ बेबायदिनो ओ न'आव बाहायनाय जेरै संग्राय सान्द्रि ओनैबेफोर माने जोंनिया औवाजोंनो बानायनाय जाजोबो आरोना आरो जेखाइ खबायाइ नै बेफोरो माने गासिबो औवानिनो बानायजोबो आरो
औ
औ नोंथाङाबो फोरमायदो एसे
औ नोंथाङा जेरै दा बुंदों बेफोरबायदिनो जोंनि बर' न'खाव बर' दोरोङारि होनोबा जोंनि न'खराव गोबांनि न'खरावनो बेफोरबायदि जेखाइ खबाय बा सेन बेफोरबायदि बिदि सान्द्रि संग्राय बेफोरखौ गोनांथिथार नङा होमबा नोंथां
औ
बेफोरखौ जोङो न'खरा न'आवनो जों बे औवाजोंनो बानायना लानाय जायो।
औ -औ
औ आरो जोङो ओ बेफोरबायदिनो हाबा खेराफोरावबो जोङो बेफोरबायदिनो औवाजों नो ओ बेफोरबायदिनो फेन्देल लुनाय जायो खायफा खायफाया आरो औवा जोंनो बाथौबो लुनो हा बाथौबो बानायनो हायो। ओ औ। बिनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदिनो औवाजोंनो खुन्था गाय नानै न' बानायोमोन दानियासो फाखानि बा गोबां ओ बेलेग बेलेगनि न' बानायो गोदोहाय थ' औवाजोंनो न' गंसे जानाय बायदि जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ गासिबो माने औवानिनो जाजोबोमोन।
औ ओ दाबो खायफा- खायफा गामि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि औवाजोंनो गोबां रोखोमनि मोजां मोजां न' बानायनानै लुनायखौ थानायखौ जों ङो नुनो मोनो आरो।
औ -औ नंगौ नुयो।
आरो जोङो बेफोरबायदिनो ओ औवाजोंनो जोङो गोबां उम माल माथा साजायना दोननाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो।
औ
आरो जोङो ओ उन्दैनिफायनो जोङो सोलोंथाइ लाबोनाय ले खा बा बिजाब बहि बेफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानाय- बानाय बोनायखौ जोङो खोनानो मोनदों बेजोंनो फरायबोनो मोनबाय सोलोंबोनो मोनबाय बा लिरबोनो मोनबाय आरो जोङो नोंथां।
औ औ ओ मा होनो दाननि खौबो माने औवानि माने गोबां नांगौ जानानै थायो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोङो जा जेरै ओ पाक्कानि सिमेट बा इथाफोरनि न' बानायनो थाखायबो जों माने ओ औवानि गोनांथि जायो मानो होनना बुंब्ला जों बेखौ ओ सिमेट दालायनो बा माबा मोनसे खालामनो जोङो बेवहाय खुन्था गायनानै जोङो बैसां होनांगौ जायो।
औ
बेनि थाखायबो जोंनो औवाखौ नांगौ जायो आरो आरो जोंनिया ओ माखासे जोङो फिसा फिसा खामानिनायावबो जोङो औवानि गोनांथिया जायो जोंना जेरै ओ ओ जों ओंख्रि संनायाव जे जों बाहायो ओ खादौ होननानै ना ओ खादौ
औ
बेखौबो जों माने औवानिनो बानायनाय जायो आरोना। जेरावहाय जोङो ओंखाम उरखावनाय मानायफ्राव जोङो बाहायनाय जायो। आरो जोंना मोनसे दंबावो सागं आरोना
बेखौ गोबां- गोबां मुङै गाबज्रियो दालि खाथार बा माबा मोनसे होननानैबो बुंनाय जायो आरो ना। ओ ओंख्रिफोर सङोब्ला जों माने नै बेखौ ओ ओंख्रिफोरा माने रुयबाथाय जों बेखौ गेब्लेहोनो थाखाय जों माने बेखौ बाहायनाय जायो आरो। आरो जोंना ओ संग्राय सान्द्रियाथ' जोंनि ओ नांगौ माने गोनांथार बेसादखा माने मुवा बेसादखा बियो ओ जाय गैयाब्ला माने जोंनिया माइरंफोरखौ जोङो । सावनो जावनो बा सालिनो हानाय जाया
औ
औ' आथिखालावबो नैबेफोरखौ माने खम गोबां बिबांनि ख'- - खम नुयो आरोना बानायनायफोरखौबो माने बयबो माने दानि सुबुंफ्रा माने रोंजोब- - बेखौ नुयो
औ ओ गोदोनि गोदोनि आबै आबौ आसो आबौमोनासो बेफोरबायदिनो मोजां मोजां ओ जेखाइ खबाइ साइज साइजनि हेबनो रोङोमोन दानि आथिखालनि मुगायावहाय दानि मुगायावहाय बांद्राय बेफोर फोरखौ हेबनायखौ रोंलियाखौनो बुंनांगोन आरो नोंथां
औ औ मानो होनना बुङोब्ला मानोनि ओ जा बिदा नैफोरखौ माने बिदा माने रोंगौथि नैफोरखौ माने आथिखालनि सुबुं माने खम बिबांनि सोलों ना बुंनो थाङोब्ला माने फ्राय सोलोंफ्रामानो आरोना दानि जेनेरेसना माने
औ
ओ बेनि थाखायनो माने खम नुयो बा रोंजोबब्ला
औ बेफोरबायदिनो बुं
आरो जोङो जा जा दा गिसिब बाहायोना जोङो गरम बोथोराव माने दासो दानि मुगायावसो जों माने ओ फांखा फेन नैफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरोना सिगांनि समाव थ' बेबायदि ओ पेरेन्टफोरबो गैयामोन नालाय जोंनियाव माने ओ गाव गावनि आखाइजोंनो माने औवानि माने गिसिब हेबनानै माने ओ गर'मनायखौ माने थान्दा खालामनो थाखाय बार सिबना लायोमोन आरो ना गिसिबजों
औ
औ आरो जोङो जे ओ ना गुरोना
औ औ
जाजों जेखाइ बाहायो खबाइ बाहायो नैबेबो माने औवानि बानायनाय जायो आरो ना थां औ माने ओ औ दे बुंलाय नोंथां
औ जोङो औवाखौ गोबां रोखोमनि औवा दं नङा होमबा नोंथां
औ औ
जेरै औवा बुरखा ओ फिसा फिसा औवाखौ औवा थेरे बुङो औवाखौ बै दङ गोबां रो खोमनि औवा दङ नाथाइ आङो मुखौ मिथिजोबा
औ औ
आरो जोंहा औवाजोंनो जोङो बेफोरबायदि बन सुनो हायो । ओ बा औवाजोंनो जोङो ओंखाम ओंख्रि गावनि जानाय लोंनायखौबो जोङो फोमोननो हायो।
औ औ
आरो जोङो औवानिफ्रायनो जि ओ गोरलै ओंखारबोयो बेखौ जोङो औवा मेवाइ होनो। औ बेखौबो जोङो ओ
औवा मेवाइखौबो जोङो ओ ओ बाहाय गोबां जानायखो जों नुयो जायो औवाफोर बुरखानिफ्राय आरो ना नोंथां।
औ।
औ बेखौ जों माने मेवाइ हिसाबै जों बाहायनानै होजायो बर'फ्रा। ओ बेखौ आरो जोङो माने ओ आसार खालामनानैबो दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना। आसार खालामनानै बिदिनो दोनोब्ला माने खोब गोथाव बायसिनो आरोना। ओ जा आरो मेवायनानै बेखौ जों माने बांसिनैहाय अनलाजों जों जानाय जायो आरो ओ नोंथाङा जेनेबा ओ मा सादो जेनेबा औवाया ओ जोंनियाव माने ओ बाहायनाया माने मा बिसिबांसिम सोलिनानै दं माने औवा गैयाब्ला जोंनिया मा माने माखासे मा मा ओ प्रब्लेमफोर जागौमोन नै बेफोरनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ
औ नोंथांनिखौ खोनानो मोननाय जायासै। ओ हेलौ। औ दासो खोनादों माने मोजां खोनायाखैमोन।
औ जोङो औवाजोंनो जोंनि सोलोंथाइ लाबोनाय ओ जा लेखा बहि बेफोरखौ औवाजोंनो बानायजाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ बेफोरो गोबां खहा जागौमोन आरो जोंहा बेफोरबायदिनो जोङो ओ बारि बागानावबो औवा गैयाब्ला गोबां बेफोरबायदि जेवरा बा बेफोरबायदि दुंनो हानाय नङामोन। जोंहा औवा गैयाबा गोब्बां खहा जागौमोन आरो औवा थानानैसो जोङो गोबां मदद मोनो आरो।
औ जेखाइ खबायफ्राबो जोंना थानाय नङामोन।
औ औ।
औ आरो संग्राय सान्द्रिायाथ' जोंनि थाखाय बुहुद गोनांथारना।
औ औ।
बिफोर गैयाब्लाबो माने जोङो गो-गोबां खस्थ'यै माने जोङो ओ सोलि नांगौ गोनां जागौमोन आरो।
औ।
औ आरो
नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेसेयावनो दोन्थ'नसै नामा सावरायगौ माने जोंना
सावरायनाया जोबान
औ।
ओ सावरायगौ माने बांगौ नङा होम्बा नोंथां?
औ औ दे समाबो जोंना जानानै फैबाय।
औ औ।
अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे नोंथां
औ जागोन दे नों -
औ गोजोन्थों!
गोजोनथों